खोनादों नोंथां ओ ओंख्रियाथ' बारासिबां नङामोन दाउजों अनलाजोंसोमोन नोंथां ओं
हाथोआ दायो फ्रि दंना? आतसा नोंथाङा दायो फ्रिबा आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिस लाना फैदोंमोन आरो ना आं सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन नोंथां।
आतसा ओ टपिकआनो जादों सुबुं अन जिमानानि बांनाय आरो गोसारथिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा हागोन नोंथां अ अ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
अ सुबुं अनजिमानि बेलायाव चीन हादोरनि उनावनो भारतनि जायगा आरोना नोंथां? भारतआ बुहुमनि नैथि रोजा सुबुं गोनां हादोर आरो ना नोंथां
औ औ ओनथां औ
बे हादोरनि सुबुं थाथार
थासारिफोरखौ गोसो होनां होनां सोमोनां सोमोनां बेयाव गुबुन गुबुन फोलेरनि मानसिफोरनि गलाय मन्देर जादों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
बायदि हादो हारि हारिसा राव हारिमु आरो दोहोरोम बिदिनो आरोना नोंथां बिसोरनि गेजेराव समाजा समासारि
औ नोंथां औ
गुबुन गुबुन फोलेरनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायिनि जाउनाव सोमजिनाय बेफोरबायदि समासा आरि सोमोन्दोनि थाखायनो दिनै आं गंसे गोमोथाव भारतारि समाज सोमजिदों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ नोंगो औ नोंथां
मखबोनाय जादोंदि सुबुं अनजिमानि सो-सानखां बायदियै बुहुमनि मादावनो बुहुमनि मादावनो गंसे नै नैथि रोजा सुबुंखांथाय गोनां हादोर आरो ना
औ नोंथां औ
सुबुं साननो बायदियै सुबुं साननाय बायदियै नैरोजा जिसे मायथायाइयाव आरोना नोंथां सुबुं अनजिमाया जाबाय सा
औ औ
सुबुं अनजिमाया सोलायसुला आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
समनि लोगो लोगो सुबुं अनजिमानि‌ खमिया
औ नों ओ औ
थांनाय नैजि जौथाइनि
आरोना नोंथां औ औ अनजिमाया बांनायनि हारिखौनो होननाय जादों आरोना नोंथां
खोनादोंना नोंथां सुबुं अनजिमा रोजाथिबाबो बांलां हमदों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां औ
सुबुं इदिनो आरोना नोंथां इदिनो जोलैनि हाराफोरा बाङोब्ला सुबुं अनजिमानि जो जेरै आथिखालनि जुगाव ओ
दे दे दानि समावथ' औ नोंथां औ औ नोंथां औ
ओ आथिखालनि जुगावथ' बिदिनो गोबां सुबुं अनजिमाफोराबो बांबाय आरोना नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो हायो
ओ आथिखाल सुबुं अनजिमाफोरा औ नोंथां औ आरो आथि सुबुं माहाफोरा थैनायनि औ औ नोंथां औ ओ बिदिनो सुबुं माहारिफोरा गोबां बिदिनो औ औ नोंथां औ बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय आरो साबसिन सोमोन्दो सुबुं अनजिमा बांनाय होनोब्लाबो ओ बे सुबुंनि हारा बारायनो होननानै औ नोंथां औ
जे उम
सुबुं सुबुं बे थानाय औ नोंथां औ
जे सुबुंनि
बेफोरो आरोना उम औ नोंथां औ दे जों नायनो
जोबोर बांदों गोदोनिफ्राय लानानै दासिम
बांनाया जोबोद बारायदों आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां बे
उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आम बिदिनो हिनजाव सानै साथाम लानानै हाबा जानायफो
बेफोर औ औ औ नोंथां औ खोनादों।
जे सुबुं अनजिमा बाङोब्ला
बिदिनो थ जाया नांगौ ज औथाङ औ नोंथां हागोन हागोन औ नोंथां औ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरबायदिनो गोबां गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां सुबुं अनजि अनजिमाफ्रा बांलांनो हमदों आरोना। बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमाया सोलायस्लु समनि लोगो लोगो सुबुं अनजिमानि खमायनाय एबा बांलांनाय जाथायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिदिनो सुबुं अनजिमाफोर फोराबो सुबुं अनजिमाइ सुबुं अनजिमायाबो जोङो हमना नायोब्ला सोलाय सोलायनो सोलायलांदों आरो ना नोंथां जों ओ थांनाय ओ थांनाय मुगानिफ्राय बा ओ गोदोनि मुगानिफ्राय जा जागायजेननायनिफ्राय ओ सोलिबाय थानाय ओम। जौथायनि। ओम सुबुं अनजिमाया। ओ गोबांफोर गोबांथार बांबाय ओ जों नुनो मोनो आरोना। फोथार बांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों मा होनो जों बेबायदिनो ओ गासैबो ओनसोल ओनसोलावनो जों सुबुं अनजिमा समान नङा आरोना नोंथां बबेबा बबेबा जायगायाव एबा ओनसोलाव सुबुं हथाया रोजा रोजा थामहिनबा सुबुं अनजिमाया बारा आरोना नोंथां बेबादिनो ओ बबेबा जायगायाव सुबुं हाथाया गेसें एबा सुबुं अनजिमाया खमा आरोना नोंथां मोनसे जायगायाव सुबुं थाथायाइा बारा जायोब्लानो बै जायगायाव सुबुं अनजिमानि रोजाथिया बारा जायो आरोना बेबादिनो बबेबा जायगायाव सुबुं थाथाया खम जायोब्लानो बै बै बैफोर जायगानि सुबुं अनजिमानि ओ मा होनो रोजा खाथियाबो खम जा खम जायो आरोना नोंथां ओ जों सुबुं सुबुं सानखौ सान सुबुं सान्थि आरो बेफोरबायदिनो ओ सुबुं थाथाया समान नङि जेरै ओ जों जुुनै सुबुं अनजिमानि रोजोबथिखौबो जों सोलाय सोल' जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बै सुबुंनिफ्राय ओ बुजिनो हायोदि हादरा मा होनो ओ सुबुं अनजिमायाब्ला जोंनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम गासैबो जाय जायगायाव समान नङा आरोना नोंथां। ओ सरासनस्रायै जायोब्ला ओनसोलनि बा मिथिंगायारि बेफोरबायदिनो मिथिंगायारिफोरनि मोजां नङा बेफोरनो मिथिंगायारिफोरनि मोजां गाज्रिनि जाउनाव जोङो ओ थामहिनबा रांखान्थियारि बेफोरबायदिनो ओ थासारि आरो हास हान्था मेलानि ओ रां बेफोरबायदिनो सोलाय सोल' जानायाव जों ओ गोबां सुबुं अनजिमानि बांनाय आरो एबा खमायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नों अह बेफोरबायदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम सुबुं अनजिमाया गोबां बेफोरबायदिनो अबेबा जायगायाव खमायलाय अबेबा जायगायाव बारायलाय बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओ बुहुमावनो बेबायदिनो ओ गोबांफोर सुबुं अनजिमाखौ जों सोलायनायखौ जों नुनो मोनो बारायलाय खमायलायखौ जों नुनो मोनो गाननानै थां
औ नोंथां औ
ओ दा जोंनाबो समाबो जाना बाय आं नोंथांनिफ्राय बे फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नोंथां नोंथाङा दायो
आं नोंथांनि लायरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां गोजोन्थों खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम